औ
हेलौ।
औ औ हेल' हेल'।
खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथाङा।
आं ओरैनो दङ।
औ नोंथाङा दायो।
औ औ-औ नोंथां औ।
उ फ्रियानो दंना नोंथाङा दायो।
औ नोंथां औ फ्रियानो दं।
होमबा जों एसे एनै दावबायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नङा होमबा।
औ नोंथां औ-औ।
औ आं दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों जेनेबा।
औ-औ नोंथां औ फरायनो हागोन दे।
औ। माने दावबायनाय होनना बुंङोब्लाथ' आं जेनेबा जोंनिनो। जायगायाव जेनेबा गोबां खाथि खालानि जायगाफ्राव आं। ओ बेरायखांबायबो माने दावबायबायबो आरो।
औ-औ।
बिदिनो जेनेबा खाथि खाला जेनेबा जोंनिनो तेजपुर। तेजपुरावहाय माने जोंनि बर' हारिनि बायखोन्दा नेरसोन बेयाव आङो। गोबां जेनेबा बे बायखोन्दा नेरसोनखौ। गोबां अन्थाइजों जेनेबा अन्थाइजों बानायो माने मुसुखा। मुसुखा बानायनानै जेनेबा राजा महाराजानि बेयाव। गोबां मुसुखा बानायनानै दोनलांनाय गोदो गोदाय माने बर'फ्रा आरोना।
औ-औ।
खोनादोंना।
औ नोंथां खोनादों औ।
औ औ आरो बिदिनो जेनेबा। जोंनिनो खाथिनि जेनेबा अरुणाचल आं बेयावबो बेरायहैखांबाय माने।
औ औ।
औ बेवहाय जोंनि अरुणचलावहाय माने। गोबां माने गोजान गोजाननि मानसिफोराहाय बेयाव। मोनसे पिकनिक स्पट होननाय नेम दं आरो बेयाव सिजौसा होननाय।
औ औ।
औ गो गोबां गोजान गोजाननि मानसिफ्रा बेयाव फैनानैहाय माने। ओ बेयाव पिकनिक जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ।
औ बिदिनो माने बेयाव। जायगाया गुसु आरो बेरायनोबो मोजां नाङो।
औ औ।
औ बिदिनो आरो जेनेबा आसामनि बाहेर होनबा आङो माने महाराषट्रआव खेबसे थांखांबाय आरो।
औ औ।
बेयाव महाराषट्रआव थांनानै आं माने जोबोद ओ बेयाव थांनानै गोजोन्नाय मोनदों माने बिसोरनि जेनेबा बेयावथ मेन सिटि जाहैबाय नालाय।
औ औ।
औ बेयाव थांनानै बिसोरनि जेनेबा जानाय बिसिनि थानाय स्टेल माबायदि बेफोरखौ आं नुनानै माने बिसिनिफ्राय एसे गोजोन्नाय मोनदों आरो नुनानै बिसिनिफ्राय
औ औ।
औ आरो बिदिनो आङो जेनेबा गुवाहाटि जोंनिनो खाथि गुवाहाटि सिटि बेयावबो माने आं गोबां बेरायबाय।
औ।
औ बिदिनो जेनेबा मोनसे जायगा होननाय दं बेयाव आरो माबा आरोना ओ जु होननाय मोनसे नेम दं बेयाव
औ औ।
औ बेयावहाय माने गोबां रोखोमनि माने जिब जुनारफोर फिनानै दोननाय ओ नुयो यो आरोना
औ।
औ बेयाव माने मिथिंगा जोनिरि बिफां लाइफां बिदिनो जोबोद समायना आरो बेजों लोगोसे ओ जिब जुनार दाउमा दाउसा बेयाव माने गोबां रोखोमनि ओ जिब जुनारफोर जेरै ओ मोसा सिंह जेनेबा जिबौ बिदिनो मोख्रा बिदिनो गोबां दावमा दाउसाफोर बेयाव फिनायखौ जों नुनाय मोननाय जायो आरो।
औ औ।
औ बेखौबो नुनानै आं माने गोजोननाय मोन्दों आरो बिदिनो ओ जोंनिनो आसामनि ओ शिलंआवबो ओ थांखांबाय आरो।
औ औ।
खोनादोंना नोंथां।
खोनादों औ।
औ बे शलंआवहाय माने जों आङो हारसिं थाङाखै आरो बिदिनो लोगोफोरजों बेरायहैखांबाय खेबस से बेयाव जोङो मोनसे माने ग्रुपबैनो थांदों आरो मोनसे पिकनिक जानो थाखाय।
औ।
औ शिलंआव माने गोबां जायगा बेरायनो लुबैयो जोबोद मोजां मोजां जायगा दं नाथाय ओ बेरायनो मोनाखै आरो बिदिनो मोनसे जायगायाव थांदों बेयाव माने अब्लाबो जोङो माने गोजान गोजान जायगायावहाय बेरायनो मोनाखै आरो
औ औ।
औ बेयाव थांनानै आं माने जोबोद माने गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो।
औ।
औ बेबादिनो जेनेबा नोंथाङा ओ नोंनि अबाव अबाव दावबायगो इखौ आनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां हागोन औ ओ बेबायदिनो जेनेबा दा नोंथाङा जे जा बुं जा बुंलांबाय माने नोंथांनि दावबायनायनि सोमोन सोमोन्दै आंनो जा फोरमायलांबाय अ बेबायदिनो जेनेबा मानसिया जोनोम लानायनि उनाव न' सिङाव एरसोनानै थाबाय थाबानोथ' जायाना बाहेरनि बारहावा जोंबो गोरोबनानै थानो हानाय जानांगौ अ बेबायदिनो जोङो दावबायोब्ला दावबायोब्ला माने माखासे जे रोंगौथि मोननायजों लोगोसे माखासे नलेजबो मोनो बेबायदिनो गोबां जायगा बेरायोबा बै अ बबेबा दाबसे जायगायाव थाङोब्ला बै जायगानि एसेबाबो जों नलेज मोनबोयो जेनेबा बै जायगानि सुबुंफोर अ सुबुंफोरा माबायदि थायो माबायदि जायो बेबा आ एबा बैस बै जायगायाव माबायदि रोखोमनि माने सुबुंफोर थायो जों बेखौबो नुनो मोनो। बेजों लोगोसे जोङो दा अ बेबायदिनो दावबायोब्ला माने माखासे जायगा मिनथि थियै जायगा जों नुफेरै जायगाखौबो जों नुनो मोनो। बेबायदिनो अ जेनेबा जों आङो बायखोन्दा माबा बर'नि बायखोन्दा नेरसोन थानाय मोनसे दाबसे जायगा जेनेबा माबायाव डिमापुर
औ
अ बे डिमापुराव आंबो थांबाय बेयाव थांनानै माय माने जा बर'नि जा गोदोनि मोनसे नेरसोन बे बेफोरनि बागै आं एसेब्लाबो मिथिबोनो मोनदों। माने अ गोदो गोद जाय बर'फोरा अ मोनसे रायजो एबा राजा दंमोन बे जाय अ बे जायगायाव थांनो मोननानै माने मोनसे गोजोननाय मोनदों। जेनेबा औ डिमापुराव बिदिनो बर'नि बायखोन्दा नेरसोन जेनेब अ बेफ बेबायदिनो बर'फोरनि अन्थाइजों दानखानाय मोनसे मुसुखा बेफोरखौबो जों बेयाव नुनो मोनो औ अ बेजों लोगोसे ज जों बर'फोरादि मोनसे रायजो दंमोन आरो राजाबो दंमोन बेखौबो जोङो बेयाव दिडिमापुर बायखोन्दा नेरसोनाव जोङो थांबाथाय जों नुनो मोनो।
ओम
औ बेबायदिनो अ ओरै शिलं मेघालय बेयावबो थांबाय बेयाव थांनानै माने बिनि मोनसे जा बारहावा बेखौबो आङो मोनबोनो हादों। जेनेबा बेयाव थांना नै बिदिनो बेनि बिनि जायगा बेनि जायगाखौबो नुनो मोनबोबाय बाय बेजों लोगोसे बिनि बारहा हावाया मा बायदि गुदुं ना गुसु जों बेखौबो आं बेखौबो मोनदांनो हाबोदों। माने बेयाव माने शिलंआव जेब्लायबो माने गुसु जानानै थायो बेयो मोनसे एसे गुसु जायगा आरो औ बेयाव ओ जेनेबा माने बेयाव थाङोबाथाय माने गुदुं गुदुंखौनो मोनखाया आरोना माने गुसु गुसु मोनबाय थायो औ बेजों लोगोसे आरो जेनेबा नै गुव गुवाहाटियावबो माखासे माखासे जायगाफोर दं जे जायगाखौ जों मिथिनांगौ जेनेबा ओ जु। जु होनना जु होनोब्ला बेयाव माखासे जों नुफेरै गोदोनि बा माखासे जोबलांनो हमनाय जिब जुनारखौबो जों बेयाव नुनो मोनो जेरै ओ जिबौ जिबौआनो होन गराय बिदिनो मोख्रा बेफोर माखासे जोबलांनो हमनाय जेनेबा जिब-जुनारफोरखौबो जों बेयाव नुनो मोननाय जायो बेजों लोगोसे गुवाहाटियाव गुवाहाटिनि बारहावाया माबायदि आरो गुवाहाटि जायगायाव माबायदि माबायदि सुबुंफोर थायो बा ओ माबायदि माने बेयाव माबायदि बारहावा सोलियो बेनि जायगाया माबायदि बेखौबो आङो मोनथिनो हादों बेयाव जेनेबा गुवाहाटियाव ओरैबायदि मोनसे ओ लेथ्रा आरोना माने ओ लेथ्रा जायगा बेयाव बेबायदिनो माने गाज्रि गाज्रि गेस मोननाय बायदि मोनो माने बेयाव जेराव मेराव दा बाखोर दाला गारगोन बेबायदिनो बेयावथ' आरो गुवाहाटि नोगोर जेखौ होनो नो गोर बेयाव जेनेबा जोंनि गामिनि बायदि जाया बिफां-लाइफां गैया बेयाव बेजों लोगोसे खाथि खाथि न' थानायनि थाखाय बेयाव माने बार मोजां माने गोग्गो बारहावाखौनो मोननो हाखाया
औ औ
औ बेबायदिनो नोंथाङा एसे दावबायनायनि सायाव आंनो माने दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होबावनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
जेनेबा औ जोंनि जिउआव माने थांखि थायो आरो जेनेबा दावबायनो लुबैनाय सोनाब सोनावबा गोजान गोजान जायगायाव थांनानै माने दावबायनो लुबैनाय बेबायदि थांखि थायो आरो औ जाहाथे बैफोरनि माने जायगाफोराव थांनानै जोङो बिसोरनि जेनेबा गाननाय जोमनाय थानाय रायज्लायनाय मा रोखोमनि बेफोरखौ जोङो माने थांनानैहाय बिसोरनि माने थानाय थासारिफोरखौ जोङो माने नायनो लुबैयो आरो थिनो लुबैयो औ बिदिनो माने दावबायनो दावबायनो होनोब्लाथ आं माने गोबांसो दावबायनो जोंनि आसामनि बाहेरायावहाय गोबां माने जेनेबा जोङो आ नेपाल नेपाल हादराव थांनानै माने बिसोरनि जायगानि थानाय गाननाय जोमनायफोरखौ थांनानै बिसोरखौ माने बिसिनि जायगाखौ नायनो लुुबैयो आरो नोंथां
औ औ
औ बिदिनो आरो गोबां माने जायगा दावबाय थांनो लुबैयो। बिदिनो ओ जेरै मोननैसो जेनेबा चाइना-चाइनायाव थ जोङो गोबां माने बेयावथ जोबोद समायना जायगा नङा होनबा चाइनाया
औ औ
औ औ माने बेयावबो जोबोद थांनो लुबैयो आरो नोंथां औ बिदिनो जेनेबा उनफ्राव माने सम लानायानानैहाय माने थांनाय जायोबा थांनोसै नोंथां आरो नोंथाङा जेनेबा मोननैसो जायगा जेनेबा नोंथांनि बेरायनो था थांनो लुबैनाय मोननैसो जायगा नोंथाङा आङो फोरमायनो हागोन नामा?
आंथ' बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थां थांनो लुबैयो जे ओ माने गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानैहाय माने गावनि गोजोननायखौ माने गोजोननाय लानो लुगैयो आरो ना जेरै जापान आं जापानाव जापानाव बिराद थांनो लुगैयो मानोना बिनि जायगा मोनसे मोजां क्लिन जायगा आरो ना बेयावबो आं थांनो लुगैयो औ
औ
ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायावथ' हायोबा थांनोआनो लुबैयो औ मालाबा उनफ्राव सम मोनबा थांगोनानो औ बेनोसै नोंथां
औ औ
औ
दे होमब जोंनि राय्लायनाय सम बेयावनो दोननोसै नोंथां
औ नोंथां औ दे
औ दे दे होमबा
औ दे नोंथां
औ